नोंथाङा
औ खोनादों नोंथाङा ओरैनो दङ ना
औ ओरैनो दङ दङ ओरैनो दङ
औ दा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनानैसो कल खालामदोंमोन
औ औ
औ
औ नोंथां होमबा जोङो दैजां मेसेंनि फारागखौ रायलायनोसै ना होनो नोंथां
अ रायज्लायजायो दे
औ औ
नोंथाङा एसे जागायग्रोनानै होदो होमबा
औ आङो जागायग्रोनोसै नोंथां ओमफ्राय आं सावराय खांबाथाय नोंथाङा सावरायदो आरो
औ
बिदिनो जोङो दैज्लां होनोबा जोङो बिदिनो दैजलाङाव माने जोबोर अखा हायो बिदिनो मेस मेसें होनोबा जों माने अखायानो थोबसेबो हाया आरो गुसुआ बारा जायो आरो गोलोम बोथोर होनबा जोंना ओ गोलोम बोथोराव माने गोबां बिदिनो अखा हायो अखा हानायनि जाउनाव माने बिदिनो दैबानाफोर जानो हमो आरो बिदिनो गोजां बोथोराव अने अखाया जोबोद खम जायो आरो निहिरफोर गोगलैयो दा जोङो गरम बोथोराव मानो बांसिनानो माने बिदिनो अखा हानायनि थाखाय माने दैबाना बायदि फोरा जायो आरो जोङो खायफा खायफा जाय गायाव माने बिदिनो दैबानाजों गोबां बिदिनो धोन सम्पति खहा जादों बिदिनो दंफां लाइफां जिब जुनार गोबां माने बिदिनो जिउ गोमानो गोनां जादों आरो दा जोङो दैज्लां बोथोराव माने बिदिनो माइफोर गायो बिदिनो बायदि खेथि बाथिफोर मावनो हायो जोङो माइजों लोगोसे जोङो माइखौसो मावबाय जोङो माइयावबो ओ जोङो दैज्लां बोथोरावनो मावखायो आरो जोङो भिन्दि सबाय बिमा बायदि बायदि मैगंफोरखौ जों मावो आरो दैज्लां बोथोराव जों बायदिसिनाजों फिथाइ सामथायाइ जायो जेरै आनारस खान्थाल आरो थाइजौ जों बेफोरखौ जायो आरो बिदिनो ओ गरम बोथोराव माने स्कुल गथ'फोराबो माने बिदिनो गरम बन्द' मोनो नालाय बिदिनो गथ'फोरा बिदिनो ज'नो बिदिनो ना बोनोमोन दानि दिनावथ' दा दाथ' माने नाखौनो बोननो नागिरला गो दोनि दिनाव बांसिन गथ'फ्रा बिदिनो ना बोनोमोन बायदिसिना बिदिनो थाइजौ फिथाइफोर बायदिसिना खुबै ख्लायोमोन दाना बिदि गथ'फोरखौ नुनो मोनला बिदिनो गरम बोथोरफ्राव माने बांसिन बिदिनो स्कुला बन्द' जायो नालाय बिदिनो गथ'फ्रा इदिनो गोबां गेलेयोमोन गरम बोथोरफ्राव बिदिनो बायदिसिना फख ख्रिफ्राव दुगैनाय बायदि बायदि बिदिनो उ गरम बोथोराव माने इसोरो ओरैनो थानाय जायो नालाय। इदिनो आरो जोङो गरम बोथोराव माने ओ गरमा बारा जायो गरमा बारा जानायनि थाखाय जों माने एसे लोमजा साजाफ्राबो बांसिन जायो इदिनो जन्दिस बेमार बादि फ्राबो माने जानो हमो इदिनो लोमजानाय बायदि बायदिफ्रा माने गरम बोथोराव बांसिन साबफानो हमो आरो। दा जोङो दुब्लिफ्राव खामानि मावबाय थानाय समाव दायो सान्दुआथ' गोबारैनो गोबोर गोसा सान्दुं दुंगासिनो दङ। बेफोरखो जों माने सहायनानै थाबाय थायोब्ला जों माने ओ बेमारबो जानो हागौ आरो ना गरम बोथोराव माने बिदिनो जोङो जोबोद गोलोमो आरो जोङो दिनाव माने ओ खेबनै खेबथामा जों दुगैथारनांगौ नङाबा जोङो गोलोम बोथोराव जोबोद मोनामो आरोना। दा जोङो गोजां बोथोरखौ होनोबा जोङो जोबोद थान्दा जायो गोजां बोथोराव जोङो ओ दुगैनोनो बालायो आरोना ओरैबायदि गुसु जायो बिदिनो जोङो बेफोरनि गरम बोथोरनि उल्था जायो जेरै जोङो ओ गान फब जोमफब थानांगौ जायो जेरै जों गरम बोथोराव जोङो बिदि गानफब जोमफब थानो हाया जोबोद ग-गरम जागोन आरो जोङो थानोनो हानाय नङा माने बारानो नांनाय नङा। दा जों गोजां बोथोराव गानफब जोमफब थाथारनांगौ जायो नङाबा जोंनाव जोबोद गोजांगोन आरो जोङो ओ गोजां बोथोराव माने गरमखौसो लुगैयो आरो इदिनो अर सायनाय बायदिफोरखौ जोङो जोङो सायनो गोनां जायो आरो जोङो गोजां बोथोराव बांसिन सानफोरखौ जों लुगैयो बिदिनो साना माला रुंबावगोन होननानै जोङो सान्दुं सायो। फुंफ्राव बिदिनो गोजां बोथोरनि समाव आरो। बिदिनो दा जोङो गरम बोथोरावथ' जों सान्दुंखौ नायनोनो हाया नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोबोद गरम। सान्दुंखौ माने जोङो गोजां बोथोराव जों जेरैबायदि सान्दुंखौ जोङो अनो। जों गरम बोथोराव मानो जों सान्दुंखौ नायनो हाया जायो आरो दा जों गोजां बोथ थोरावनो बिदिनो गोबां आरामाव थानो हायो बिदिनो जों गानफब जोमफब दा जों गरम बोथोराव बिदि थानो हाया आरो गोबां खस्थ' जायो। दा जोङो गोजां बोथोराव माने बांसिनो मोजां मोजां मैगंफोर मोननाय जायो जेरै लाफा लाइ बिदिनो उम दङ बिदिनो थेेज ओ सबाय बिमाफ्राबो जायो ओ जोङो बेफोर मैगंखौ माने मोनो आरो आरो आलु बायदिफोरखौ जों मोनजायो। जोङो फुङाव बिदिनो आलुफोरखौ जोङो फ्राय खालामनानै जों जोबोद गोथाव मोनो बिदिनो जोङो दैलां बोथोरबा माने बेफोर मेगंफोरखौ मोननाय जाया आरो मोनबाबो गोजां बोथोरनिखौ मोननाय जायो आरो। गोजां बोथोरनि दोननाय बायदिफोरखौ दा गोजां बोथोराव माने फोर गो मेगंआ जोबोद गोथाव जानो बिदिनो फुङाव जोङो फुलकबि बायदि बायदि बिदिनो फुल कबि बान्दा कबि बायदिफोरजों जों फ्राय खालामनानै एबा एवनानै जोङो जोबो गोथाव मोनजायो बिदिनो फुङाव फुङाव औ। दा जों दैलां बोथोरफ्राव बेफोरखौ मोनजानाय जाया आरो मोनजाबो माने बेलेग जायगानिफ्राय फैनाय जायो। बिदिनो जों न'आव गायनाय बेसाद नङा जायो नालाय बिदिनो मेडिसिन बायदि मोनजानाय जायो। दा जों न'फ्राव बेफोरखौ थायोब्ला माने जोङो गोजां बोथोराव गोलोम बोथोराव जों मोजां मोनजायो आरो। दा जोंना बिदिनो गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोरनि फारागा बेनोजि जोङो बिदिनो मैगं थाइगंनिबो फाराग दङ जोङो गोलोम बोथोराव बिदिनो लाफाफोरखौ जों मोनजाया बिदिनो लाइफोरखौबो मोनजाया। बिदिनो बायदि बायदि गोबां फाराग दंबावो जों सावरायनांगौबा गोबां दंबावो दा नों थाङा माखासे सावरायसिगोन दा नोंथाङा दसे फोरमायदो गोजां बोथोर गोलोम बोथोरनि फारागखौ।
औ दाथ' नोंथाङा फोरमायलांबाय गोबां फारागथि जेरै दैज्लां मेसेंनि
ओ दैज्लां दैज्लां बोथोरनि ओ बिदिनो दैज्लां बोथोर खौ नोजोर होयोब्ला दैज्लां बोथोराव जोङो गाहायै माइ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा दाथ' गोबां ओनसोलफोरावनो ओ माइ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरै ओ हायेन ओनसोल फोराव जायफोराव दै थायो एबा माने हायेन ओनसोलाव बाय गाहायै बांसिनै जोङो माइ आबाद मावनायफोरखौ नुनो मोनो दैखौ नोजोर होनानै ओ दैज्लां दैज्लां बोथोरावथ' जेरै अखा हायो नङा होमबा बे अखा हादैजोंनो जोङो ओ बयबो माइ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ बेनि अनगायैबो जोङो दैज्लाङाव अखाखौ नोजोर होनानै बा दैखौ नोजोर होनानै माखासे आबादफोर मावबावो जे ओ बिदिनो फाथो मैथा आरो भिन्दि बेनि अनगायैबो बिदिनो दैज्लांनि सबाय बिमा ओमफ्रायो
खुमब्रा जोगोनार बायदि बायदि जोङो आबादफोर मावनायखौ जों नुनो मोनो दैज्लां बो बोथोरावहाय बेनि अनगायैबो जोङो माखासे आबादफोर मावबावो जाय फोरफोरखौ जोङो ओंख्रि हिसाबै बाहायो माने ओंख्रि जानो थाखाय जोङो खायसे आबादफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो दैज्लां बोथोराव ओरैबायदि मोनसे गरम जायो जेरै नोंथाङा फोरमायलांदों ओ दैज्लां बोथोराव जोंङो सान्दुंखौनो सहायनो हाया हाया जायो आरो आथिखालावथ' सुबुङा समजों लोगोसे गोबां अलसिया जाहैबाय साबसिननिफ्राय हामसिन ओ थांनानै थानायखौ लुबैयो बयबो आराम आराम थानो लुबैयो दा बयबो गोबाव सम ओ आराम आराम थानानै जेब्ला दैज्लां बोथोराव माइ गायनाय फुनायनि बहर जायो एबा सम जायो बयबो न'निफ्राय ओंखारनो बा सोयो मानोना बे समाव आरो गरमबो जायो बेजों लोगोसे सान्दुंङाआबो गोबां दुङो
अखा बादै अखा सान्दुं बादै सान्दों बेबायदि थासारिया आथिखालाव बांसिनैबो जानानै फैबाय मानोना आथिखालाव आबहावा आरो मिथिंगायारि गोबां जेंना जोंनि गेजेराव जों नुनाय जानायखौ नुनो मोनदों बेनि थाखायनो आथिखालाव जों माब्लाबा अखानि आंखाल आरो माब्लाबा सान्दुंनि माने सान्दुंनि अभार बांद्राय गोबांद्राय सान्दों नालाय जाउनाव जों न'निफ्रायनो ओंखारनो हायि बायदि थासारि बेफोरबायदि थासारिया आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो ओ बेनि अनगायैबो बेनो बुंदों आरो मेसें बोथोर बे सेंग्राा गुबुन मोनसे बोथोर जायो जेराव जोङो गोबां गोजांनाय मोनो गानफब जोमफब थानो लुबैयो माने ओ गोजां बोथोरावहाय आरो माने गोजां बोथोरखौ नोजोर होनानै आरोबाव जों माखासे आबादफोरबो मावनो हाबावो जेरैहाय नोंथाङा फोरमायलांदों लाइ लाफा आलु गाजर बायदि बायदि ओ मैगं थाइगंफोरखौ जोङो ओ मेसें बोथोराव मावनाय जायो मेसें बोथोराव जों बेफोर आबाद मावनायजों लोगोसे जोङो जोंनि गोजांनाया बेयाव बे बोथोराव गोबां जायो आरो बे समाव जोंनो नांजायो गुदुं सि जोम ओ उन्दुनायाव जोङो कम्बल ब्लेंकेटनि गोनांथि जायो। बेनि अनगायैबो ओ मेसें बोथोरावहाय बेयावबो मोनसे अबस्था दि जों बाहेरायाव ओंखारनो बायो बे समावबो। मानोना बै समाव गोजां बोथोर जों न'सिंङाव गुदुं गुदुं थानो लुबैयो गानफब जोमफब खमबल नानै उन्दुनो लुबैयो बेफोरबायदि थासारिया गो ओ गोजां बोथोराव जायो आरो। ओम
औ नोंथां।
गोजां बोथोर होननानै बुङोब्ला ओ गोजां बोथोराव जोङो गोबां मा खासे गोथाव गोथाव मैगं थाइगंफोर मोनो जेरै नोंथाङाबो फोरमायलांदोंआनो माखासे ओ बेफोरखौ जोङो बे खायसे लाइ लाफा मैगं बायदिफोरखौ जोङो गोजां बोथोराव ओ माने जानो गोथाव मोनो। फुंनि समाव जों ओंखाम गुदुं गुदुं बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जोंङो जायो फुंनि समाव माने जानो मोजां मोनो। ओ बे समावथ' बयबो स्कुल कलेजाव थाङो बयबो। फुंङाव जालांनो थाखाय बेफोर ओंख्रिया थाबबो मोनो आरो गोथावबो जायो आरो। ओरैनो दुबिफोर मैगंफोरा लाइ लाफा मैद्रुफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौमोनाबो बेफोरखौ अनसायबोदों जाबोदों आथिखालावबो जायो जों ओ जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलनि सुबुंफोराबो जों जानायखौ नुनो मोनो बेखौ।
बेनि अनगायैबो ओ दैज्लां मेसें होननानै बुङोब्ला जोङो बे मोननैबो बो-बो थोरानो आरो। ओ जोंनि जोंनि गेजेराव मानि जों-जोंनियाव थ' ओरैनो गोबां बोथोरफोर दंङ नङा होमबा। दा जों सावरायदों दैज्लां मेसेंनि सोमोन्दै। दाथ' दैज्लां बोथोराव ओरैनो गोबांङै अखा हायो। ओ दैज्लांखौ जोंङो ओ ओरै बैसाग बारनाय लोगो लोगो जोंङो दैज्लांनि माने बैसाग मासआ जेब्ला फैयो एबा बैसागुआव फैयो अब्लानो दैज्लां बोथोर सफैनायनि मोनसे इसारा होयो होननानै जों बयबो फोथायो। बेनिखायनो जोङो बैसागु बोथोराव गोबां रंजाखायो। ओ रंजाखायो मोसाखायो मानोना दैज्लां ओ बैसागु बोथोर जोबब्लानो जोंहा दैज्लां बोथोर फैयो। जाउनाव जोङो माने दैज्लां बोथोरावथ' जोङो बानाय मोजोमनायखौ दोनथ'नानै जोङो आबाद थिलियाव आबाद फोथाराव जों ओंखारनांगौ जायो बेनिखायनो बैसागुआनो ओ दैज्लां बोथोर सफैनायनि मोनसे इसारा होयो होननानै जों बयबो बुंसोलायो आरो बेनि थाखायनो जों बैसागुआव बयबो गाजा गोमजायै गोसो हगारसारनानै रंजासारो।
ओ दा नोंथांजों गोबां खोथा सावरायबाय नङा होमबा दैज्लां मेसेंनि सोमोन्दै एबा बो थोरनि सोमोन्दै। ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथां जों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय गोबां खोथाबो मिथिनो मोनबाय।
औ दे नोंथां।
औ।